अ नोंथां खोनादों ना?
औ खोनादों खोनादों।
औ औ जोंनि रायलायनांगौ टपिकआ बेफार फालांगिनि सायाव सावरायनोसै नामा नोंथां।
औ जायो नों
औ औ अब्ला आं फोरमायलांसै नोंथां।
औ जागोन।
औ बेफार फालांगि होननानै बुङोब्ला जों बुंनो हागोन मानि जिउ खुंनाय राहानि मोनसे गोनां मानि जिउ खुंनायाव माने हेफाजाब होयो आरोना बेफार फालांगिया जायखौ जों बयबो मानि खायफा खायफा मानसिफ्रा बेफार फालांगि खालामक्ष बेफार फालांगिया जादों जिउ खुंनायनि रा जेरावहाय
जिउनि थांना थानायाव हेफाजाब होयो बेजों लोगोसे मोनसे न'ख खरनि थांनानै थानायनि थाखाय हेफाजाब होयो जायनि जाहै मानि बयबो बेफार फालांगिखौ खालामो जेरै बे बेफार फालांगिया गोबां रोखोमनि दं जे सोरबा मैगं थाइगंनि बानायगोन जा गुबुन गुबुन रोखोमनि बेफार फालांगि खालामनाय नुनो मोनो जेरै ओ बेफार फालांगिया मैगं थाइगंनिल' नङा गुबुन गुबुन रोखोमनि औवा बानाय औवानि बेफार फालांगि बिदिनो बायदि जि जोमनि बेफार फालांगि बेखौ खालामनायखौ नुनो मोनो आरो। जायनि जाहै माने गोबां सुबुंफोरा गाव गावनि न'खरखौहाय बेबायदिनो बर' आइजोफोरा बांसिनानो मैगं थाइगंनि बेफार फालांगिखौ खालामनाय नुनो मोनो। बांसिन आइजोफोरा मैगं थाइगंजों सोमोन्दो थानायलाय मैगं थाइगंखौ बानायनाय नुनो मोनो बेजों लोगोसे आरो गाव गावनि
औ
बायदिसिना जि दानाय दख'ना खुमब्रा बेफोर मैगंजों लोगोसे खायसे खायसे आइजोफ्रा लाफायो। आरो बिदि नङाब्लाबो खायसे आयजोफोरा दालि जि दानानै जेनेबा गावनो दानानै माने बेखौहाय बाजारावहाय फालांगि खालामो आरोना जायनि जाहै माने गोबां बर' आइजो नङाब्ला बर' हौवाफ्रा मानि डेभलप जाबोगासिनो दं। माने जिया माने गोजान गोजान जायगायावबो सहैगासिनो दं। जायनि जाहै माने बयबो मोननो हायो फालांगि खालामनाया माने फानग्रा थाखायल' नाङा जाय सुबुं एबा नांगौ जायो अब्ला बेखौहाय मोननो। आरो दानि जुगावथ' माने एसे गोरलै जाबाय बेफार फालांगि खालाम माने अनलाइन महरावबो फालांगि खालामनो हायो लांफांनो हायाब्ला गोजान जायगायाव जेनेबा अनलाइनजोंनो खालामनो हायो आरो ना। बिदिनो नोंथाङाबो एसे फोरमायदो नामा?
नंगौ नोंथां। फालांगि होनना बुङोबा जेनेबा गोबां रोखोमनि थायो। बुंनानै फोजोबनो हाया आरो सुबुं माहारिनि जिउआव फालांगिया थायो ओ जेनेबा मानसिनि जिउ थांनानै थानायाव गोबां रोखोमनि नांगौ जानाय मुवाफोरखौ माखासे सुबुंफ्रा मा खालामो उ गावनि ओ न'खरखौ सुंथानो थाखाय ओ बेफार फालांगिखौ मावनाय जायो। रां रुफानि गोनांथि जानायाव थिग बेबायदिनो ओ सिगां समाव बुंनो थाङोब्ला जोंनि सुबुं माहारिनि गेजेराव बेफोरबायदि बेफार फालांगिया एसे बेलेगमोन होननानै जों मिथिनो मोन्दों आरो जेनेबा सिगांनि समाव ओ मुवाद मुवा बेसाद हाथाय बाजाराव मुवाजों मुवा बेसाद सोलायलायनानै गाव गावनि नांगौखौ सुफुङोमोन आरो नाथाय आथिखालाव फैयै फैयै जोंना मा जाबाय बे सोलायलायनाय उम सोलायलायनाय बेफारा फालांगिया सोलायनानै मा जाफैबाय जोंना मुवानि सोलायै मा फैसा लानायखौ खालामनायखौ जों नुनोबोबाय आरो। जेराव जों फैसाजोंनो गासिबो मुवाफोरखौ बायलाय लालाय खालामनो हानाय खौ जों नुनो मोनबाय आरो थिग बेबायदि बिदिनो जोंहा आथिखालाव सुबुं माहारिया माखासे मैगं थाइगंखौनो होनोब्ला मैगं थाइगंङा एसे गोबां मानसिफ्रानो मावनायखौ खमायबोनो हमबाय माखासे सुबुंफोरा बेबो बिनि थाखायनो माखासे सुबुंफ्रा बायनानै जानायावबो एसे गोबां जानायखौ जों नुनो मोनबाय आरो सुबुं माहारिया जायो बेखायनो मा खालामबाय नांगौ गाव जेराव थाखा फैसा नांगौ जाबाय नालाय बेफोरखौ मा खालामबाय गावनो खेथि मावनानै बेफोरखौ खौ जाय खेथि मावि जायगा बेफोराव लांनानै फानहैनानै फैसा रां रुफा आरजिनायखौ जों नुनो मोनदों आरो बेबायदिनो सोलिगासिनो दा आथिखालाव थिग बेबायदिनो फै फै नोंथाङा दहायसो आथिखालाव मा जाफैबाय बेफार फालांगिया दिनै बिगियानारि मुगाजों सोलिनाय मबाइल मबाइलजों मोनसे सुयोब्लानो गावनो गाव जों बाजारसिम ओंखारलांनायनि बेफारखौ ल फालांगि जजों खारो दा आथिखालाव
ओनसोलाव हाजिर बाजारफ्राव माबायदि बे बेफार फालांगि नोंथाङा एसे खिन्थानो हागोन नामा? खोनादोंना नोंथां?
नोंथांमोनसि बुंनो थाङोब्ला
जायनि जाहै माने मैगं थाइगंखौहाय बर' आयजोफोरा बांसिन बेफार फालांगि खालामो। जों लोगोसे जि जिखौबो माने दखना जुमब्रा